नोंथां औ औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय। माने नोंथांजों माने फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां बुंजागोन।
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना बिदिब्ला।
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां माने माने जोंनि दंफां लाइफां थ'नि दंफां लाइफांनि बाहायथिनि सोमोन्दै नोंथाङा माने फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां ओ दंफां लाइफांनि बाहायनायनि सोमोन्दै होन्नानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो जे दं फां लाइफां नङाब्ला जोङो गिबियावनो थांनानै थानो हाया सरासनस्रायै जोंनो थांनानै थानो थाखाय सुबुं माहारिनो दंफां लाइफाङा जोबोरैनो गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला। ओ दंफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो गोगगो बारहावा मोनो एबा ओ दंफां लाइ फां थायोब्लासो जोङो थांनानै थानो हायो जोंनि जा थांना थानायाव हां लानो गोनां जानाय
औ नंगौ
बेसादफोर जेरै बारहावा बेफोरबायदियैनो जोंनि अक्सिजेनफोरखौहाय जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोनो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो बेफोरबायदि गोग्गो बारहावा बा अक्सिजेनफोरखौ मोननो हाया बेनिखायनो जोंनो बिफां लाइफांनि जोबोरैनो गोनांथि जायो बेनि अनगायैबो जोंनो थांना थानायाव बा जिउ खुंनायाव गोबां रोखोमनि बेसादफोर खौ नांगौ जायो जेरैबायदिहाय न' लुनो थाखायबो जोंनो बिफां लाइफांनिफ्रायनो कार्ट बानायनांगौ जायो। बेफोरबायदियैनो जोंनो ओ गोबां रोखोमनि बेसादफोरखौबो जोङो बिफां लाइफां फोरनिफ्रायनो बुथुमनानै लानो हायो जेरैबादिहाय ओ सियार मासि टेबोल बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बे सादफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनानै लानो हायो ओ बे फोरनि अनगायैबो जोङो बिफां लाइफांफोरखौहाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनायफोरखौबो जों नुनो मोनदों ओ बेफोरबायदियैनो बिफां लाइफां फांफोरखौ जोङो बागान बानायनानैहाय बेफोरनिफ्राय रां रुफा आरजिनानै बेखौहाय जोङो न'खर सुंथानाय बा न'खर दानायावहाय ओ रां रुफाजों हेफाजाब होनायखौबो नुनो मोनदों।
नोंथां नोंगौ
ओ बेफोरबायदियैनो जोङो बिफां लाइफां गैयाब्लाथ' गासिबो मोनथिखायो जे बिफां लाइफां गैयाब्ला रान स्राव बालाबारि बा अखा
औ नंगौ औ औ औ नंगौ।
पाका न' लुयो बेफोरबायदि पाखा न' लु बा माबा मोनसे न' बां फिसा फिनला न'बां लुनायावबो जोङो ओ बिफांफोरनि फ्रायनो कार्टखौ नांगौ जायो ओ नाथाय जोङो बिफां लाइ फांखौ बाहायनायनि जा बिबां बेफोरखौहाय जोङो बां सिन खालामनानै बिफां लाइफांफोरखौहाय नाङा फाङा दानफाय लायोब्ला बे जोंनि गोबां रोखोमनि खहा जानो हागौ मानोना बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंना ओ बारहावाफोरा एसे गाज्रि जानायखौ जोङो साग्लोबनानै थानायखौ नुनो मोनगोन। ओ बिफां लाइफाङासो जोंनि जा गाज्रि मुवाफोर बेफोरखौहाय एसे गोग्गो खालामनायाव बा गोग्गो बारहावा दानायावहाय जोंखौ हेफाजाब होयो।
औ नंगौ
दियैनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायोब्ला नाङा फाङायैनो ओ गोबां रोखोमनि गाज्रि बारहावाफोरजों साग्लोबनानै गोबां रोखोमनि गाज्रि बेराम आजारफोरखौहाय जोङो गावबा गावनियाव साग्लोब होनानै ला लानो गोनां जागोन आरो नोंथां ओ बेनिखायनो जोङो आ आथिखालाव नुनो मोनो जे बिफां लाइफां गायनायखौहाय माबादि गोख्रों खालामदों बा आसाम सर कारा बा जोंनि भारत हादरनि सरखारफोराहाय ओ बिफां लाइफांफोरखौहाय जोङो सांग्रांथि लाखिनो थाखाय ओ आथिखालाव जों नु नो मोन बा जुनावहाय बिफां लाइफांनि जा सान हिसाबै जोङो फालिनायफोरखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो जे स्कुल बा कलेज फोरावहाय बिफां लाइफांफोरखौहाय माबायदियै गायनो बोसोन हो होयोबा बिफां लाइफां गायनायनि सांग्रांथिखौ माबायदियै गोजौ फारसे लाबोदों बेफोरखौहाय नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव नुनो मोनबावो जे ओ आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप फोरावबो बिफां लाइफां गायनाय फोरखौहाय माने गोख्रों खालामनाय बा बेफोरखौहाय गायाब्ला जोङो आथिखालाव ओ सेल्फ हेल्प ग्रुपाव फैसा अनसुंथाइ होनाय खौबो मोनैफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरबायाददियैनो जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय गोबां रोखोमनि मोजां बारहावाफोरखौ बुथुमना लानायनि अनगायैबो जोंखौहाय बिफां लाइफां बोला जिउ दानायावहाय गोबां रोखोमनि हेफाजाब होनाय बा फैसा थाखानि हेफाजाब होनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों बिफां लाइफांफोरखौहाय आथिखालाव मानसि फोर कार्डनि फालांगियारि खालामनानै गोबां रोखोमनि रां आरजिनायफोर खौबो नुनो मोनदों बा कार्डनि जा फालांगि बेफोरो गोजौ फारसे सावगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरबादियैनो जोङो मानसिनि थांना थानायावथ' ओ गोबां रोखोमनि काट फोरफोरखौ बा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो गोनां जायो नाथाय बेफोरखौ दानफायोब्लाबो जोङो
औ
माखासे बिफां दानफायनायनि जायगायावहाय फांनै फांथाम गायोब्ला बेफोरखौ जोङो बे फोर जा आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हागोन आरो बेनिखायनो जों बिफां लाइफांहाय नाङा फाङा दान दाफाया लाबासिनो दानफायोब्लाबो फांसेनि जायगायावहाय फांनै फांथाम गायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां बिफां लाइफांनि बाहायथिनि सोमोन्दै
औ जागोन नोंथां माने दंफां लाइफांनि बाहाय बिनि सोमोन्दै माने नोंथाङानो गोबां माने बाथ्रा फोरमायलांखाबाय आरो नोंथां औ बिदिनो माने दंफां लाइफांखौ जोंनो माने थांना थानायाव माने जोंनो जोबोर गोनां थि होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां औ जों दंफां लाइफाङा माने हगारनाय अक्सिजेन गेसखौसो जों लायो नालाय बेनिखायनो जोंनो माने दंफां लाइफां थानाया माने जों गायना लानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा औ बेबायदिनो जोंहा माने गोबां माने दंफां बिफां लाइफां गायनांगौ जोंहा बेबायदिनो दान माने फांसे दानफायोब्ला जेरै नोंथाङा बुंखादों जोंहा बेनि जायगायाव फांनै फांथाम गायनांगौ औ जोंहा दंफांनिफ्राय जोङो माने बायदि रोखोमनि जोङो माने औ मुवा बेसाद बेफोरखौ बानायनो हायो बेनिफ्राय जोंहा माने गोबां फाननानै रांफोर बो आरजिनो हायो जेरै जों दंफांनिफ्राय जोंहा जग्रा मासि बेफोरबायदिनो बिसना आलना बेफोरबायदिनो गोबां माने मुवा बेसाद बानाय जायो आरो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने जोंनि बर'फोरनि माइ सौग्रा दिं खि उवाल बेफोरखौबो जोङो माने दंफांनिनो बानायनाय जायो आरो नों थां औ बेनि जोंहा माने औ जोंहा माने दा माने गोबां सुबुंफोरानो जे बे बेफोरबायदिनो माने गोबां दंफांफोरनि माने बागान बानायग्रा जाबाय आरो नोंथां औ बेनिफ्राय माने बा औ बानायनानै माने गोबां माने बेफोरबायदिनो गोबां बेसेनाव फाननानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ खौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ बेबायदिनो माने औ बेबायदिनो जोंहा माने जेरैहाय जोङो कार्टनि मिल खालामनाय बेफोरबायदि बेयावबो जोंहा माने गोबां दंफां लाइफांफोर लांना बानायनानै माने औ बेबायदि न' लुनायाव बाहायनाय बेफोरखौबो जोङो माने गोबां नुनो मोन्दों आरो नोंथां औ बेनि अन यबो औ बेनि अनगायैबो नोंथाङा जे बुंखालांदो जोंहा मानि स्कुल कलेज फोराव माने जोंहा बा जुनाव माने दंफां लाइफां गायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ माने दंफां लाइफां गायोब्ला माने जोंनि औ जों माने गोग्गो बारहावाखौ मोननो हायो जोंनि गामि ओनसो लफोराव जोंना बांद्राय माने दंफां लाइफां दङ नालाय बेनिखायनो जोङो माने जोङो औ गोग्गो बारहावाखौ मोननो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने टाउन औ टाउन सहरफोराव माने बेबायदिनो दंफां लाइफां बांद्राय गैया नालाय बेनिखायनो माने थानो माने गरम बोथोर गोलोम बोथोरफोराव माने थानायाव एसे गोब्राब जायो आरो नोंथां जेरैहाय जोबबोर गरम जा जायो औ बेबायदिनो माने साननि बिदुङा बांद्राय गोलैयो आरो नोंथां जोंनि गामि ओनसोलफोराव बे औ बेबायदि गामि ओनसोलफोराव गोबां दंफां लाइफां माने बार खोलो खोलो बारो नालाय बेनिखायनो जोंहा माने औ गामि ओनसोलफोराव थानो माने जोबोद मोजां आरो नोंथां औ बेनि अनगा औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां माने नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रावबो माने बेफोरबायदिनो दंफां गायनाय बे दंफांखौबो जोंना माने आसाम सरखारानो हर खायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जों माने बे दंफां लाइफां गायनायखौ गायनाय गायनानै माने फट' साफायनानै दिन्थिहरनायावबो माने आसाम सरकारा बेबायदिनो सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो माने गोबां रां होनायफोरखौबो जों नुनो मोन दों आरो नोंथां औ बेबायनो जोंहा औ बेबायदिनो जोंहा माने दंफां लांना दंफां माने गोबां माने बेसेननि दं आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने साल सिसु बे फोर माने जोंना बांसिन दाम लायो औ सन्दन दंफां जेरै होनो औ जोंहा बेफोर दंफांफोरनि बेसेना माने बांसिन आरो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने बे दंफां लाइफांखौ जोङो माने बे औ न'खराव माने ओंखाम संना जानाय फोरावबो बेबायदियावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बनखौथ' माने बयबो सुबुङानो माने बेफोरबायदिनो ओंखाम संनाय मानाय बेफोरावथ' जोंहा माने बन बाहायनाय खौ माने जोङो नुनो मोनखायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोंहा माने जोङो माने जोंनि जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन जायगायावबो माने बेफोरबायदिनो गोबां दंफां लाइफांनि बागान बानायनानै माने फाननानै गोबां माने सुबुंफोर खौ रां आरजिनानै गोजौ थाखोसिम जौगालांनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां औ माने इयुनावबो जोङो बे फोरबायदिनो जौगालांगोनखौ जोङो माने नु नुगोन होननानै जों सानो आरो नों थां औ माने जोंहा जोङो जेरैहाय जोंहा उन्दुनाय बिस ना न'नि बेफोरबायदि खाट बेफोरबायदियाव माने जों बांसिन दंफां लाइफांफोरखौनो जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां औ माने दंफां लाइ औ जोंहा माने जोङो थांना था थानायाव जोंनो दंफां लाइफांखौ जोबोद गोनांथि आरो नोंथां औ जोंहा दंफां लाइफांनिफ्राय जोंहा बेबायदिनो जों गोबां माने फिथाइ सामथाइबो मोननो हायो औ जोंहा माने फिथाइ सामथाइ जों जानानैबो माने जोंनि देहाया गोग्गो जायो औ बेनि अनगायैबो जों हा माने बे दंफां लाइफां खौ माने गायनानै जोंहा गोदोसायब्ला फाननानैबो जों गोबां माने रां आरजिनो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो माने जोंहा दंफां लाइफां गायनाया गायना लानाया माने जोंनि जोबोद गोनांथार आरो नोंथां औ बिदिब्ला नों नोंथां जोंना रायज्लाय रायज्लाय समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों नोंथाङा दंफां लाइफां बिथांनि सोमोन्द बाहाय बिथिनि सोमोन्दै माने गुवारैनो फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां
औ